हेल' नोंथां खोनादोंना खोनादोंना? गोजोन मोनाबिलि समनि गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम फिन गाहाम हामायानिखौ जासिहरनाय जाबाय।
नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनो जासिहरनाय थाबाय नोंथां। दा बिदिब्ला जों दा ओरैनो दं। नोंथां माने आङो।
नंगौ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव बा आयदानि सायाव रायज्लायनो।
औ मा आयदा बे नोंथां?
नोंथां बिदिबा जोङो आयदाफोरसे थांनोसै नामा?
औ जायो नोंथां दे नोंथाङा जागायग्रोदो। आयदानि सोमोन्दै एसे बुजायना फोरमायलायदो नोंनि आयदानि सायाव।
जिहेथु जोङो उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदो बा जोंनि बर' हारि जिथुनो खि कालसार हिसाबै आइथिं होननानै बयबो जों मिथियो बे जौखौ। बे जौखौ जोंनि बर' समाजाव एबा नों नोंथांमोननि बानायनाय जायो एसे हेलौ हेलौ
औ नोंथां दे बुं।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ आं खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों। नोंथाङा खोनायाखै नामा आंनि माथो?
औ नोंथां खोनादों ना? जितु जों जितु जोङो बर' हा रिनि जिथु निखि कालसार हिसाबै जेरै औ बे रौखौ नोंथांमोन एबा मा मा खोनादों ना नोंथां होननानै बुङोबा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जौखौ जोङो बानायनायखौ जों नुबोदों जेरै जोङो जौखौ जों माखासे खामानिफोराव एबा माखासे हाबाफारिफोराव जोङो जौखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेरै बैसागो बोथोरफ्राव जोङो जौ बाहायो जेरै बैसागु बोथोराव रंजाबाथाय न'खर न'खर जोंनो संनाय जायो जोङो जौखौ माबोरै सङो होननानै बुङोबा थाय पासावनो जोङो जि माइरं बे माइरंखौ जोङो संनानै लाग्रोयो सुनानै दैयाव जेरै खान्थाखो जोङो फासावनो जानग्रोबाय जाननानै जोङो अर लगायबाय अर लगायनायनि उनाव जोङो दै होबाय दै होनायनि उनाव जों खान्थाखो होबाय माइरंखौ होबाय माइरंखौ होनायनि उनाव ओंखामा माबा जोङो जुमाया जासिगोन आरो जेब्ला जुमाया मोनगोन अब्ला मायरंआ खांना दोननायनि उनाव बेखौ एरनसिगोन एरनखांनायनि उनाव बेखो मा होनो
एमाव
एमाव फोनसिगोन दसेनि उनाव दसे थानानै दसे थानानै जोङो बेखौ एमावफोरखौ बोननानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां
हेलौ खौ जोङो थानानै बियो रोसिखौनो जोङो लोंनाय जायो आरो जेरै जुमाइ रोसि होननानै बुङोबा जोङो बे जुमाय रोसिया गोबां जार गोसा जायो जेरै जों बेखौ जोङो
औ नोंथां हेलौ नोंथां खो